हेलौ।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ।
ओं।
नोंथाङा मा खालामदों दायो?
आङो ओरैनो नै जिरायनानै दंगासिनो आङो माने।
अ जोङो होनब्ला गाननाय जोमनायनि सायावहाय एसे सावरायनोसै नोंथां?
जागोन दे सावरायनो हागोन, दे नोंथाङा फोरमायग्रोलाय जोंनि हारिमु जोंनि हारिनि गाननाय जोमनायनि सायाव?
गाननाय जोमनाय गाननाय जोम जोमनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि नङा होमबा नोंथां? औ गोदोनि समावहाय आरो दानि गाननाय जोमनायाव गोबां फाराग दङ' गोदो गोदोहाय गो दोनि समाव आजै आजौमोननि आजै आजौनिबो आजै जै आजौ मोननि समाव हाग्रा बंग्रायावसो जिउ खुङोमोन। बेयावहाय जिउ खुंनायावहाय जोङो दंफां बिगुर बिथिंजाय हाग्रा बिलाइ बायदिफोरखौहाय गानोमोन
ओं औ नोंगौ
बां रोखोमनि गाननाय जोमनाय ओंखारबाय गोजां बोथोराव गाननाया गुबुन जायो, गोलोम बोथोराव गाननाया गुबुन जायो बेनिफ्राय आरो गोलोम बोथोरनिया गोलोम बोथोरनि गुबुन गुबुन जायो नङा होमबा नोंथां नोंथाङानो एसे एसे फोरमायनानै होलाय नोंथाङा बेनि सायाव?
जोंनिया मा होनो गाननायाथ' नोंथाङा फोरमायनाय बायदि माने बोथोर लाना बोथोर लाना बोथोर माने गुबुन गुबुन जायो आरो जिफोरनि मा होनो जिफोरनि माबाया आरो मा होनो कुवालिटि होननांसिगोन जों जे ओ कुवालिटिया माने माने जों जेनेबा जों ओरैनो थानाय समावहा माने जों बांसिनानो गोदोनि समाव माने दखना दखना लांगा होनोना बे खौहाय बांसिन गाननाय जायोमोन आरो लांगा अग्रं द ख्ना इफोरखौहाय बांसि न नै दानि गोदोनि समावहाय माने अग्रं दख'नाखौ गाननाय नुयोमोन आरो दानि समावहाय आरो जों बांसिनानो अग्रं दख'ना बा मेख्लाखौ बांसिन गाननाय जायो आरो गोदोनिफ्रा आरो माने गाव गावनो दानानै गाव गावनो गावनो आ-आगर एरनानै माने गाननाय जोमनायफोर माने दिहुनना गानो गामसायानो जा दख'नायानो जा फास्रायानो जा माने दानानै गानोमोन आरो गोदोनि मानसिफोराहाय। जों गा दख्ना गांसे दानोबा माने खुन्दुं माने गाव गावनो गाब गायोमोन खुन्दुंफोरबाबो आरो आगरफोरबाबो माने गाव गावनो एरनानै गननाय दा दानि गोदान मुगानि समावहाय माने जों मेचिनजों दानाय बा मा होनो मेचिननि आगर एरखांनाय बेफोरखौसो बांसिन गाननाय नुसै आरो नै दिनैनि दिनाव। गोदोनि समवथ' माने बिद'न दखना दख्ना थावसि बेफोरखौहाय गानोमोन आरो हाबा खुं हाबा मो हाबा बा फोरबो हाबायाव माने जेनेबा खेराइ फोरबोआव आ रो हाबाफोराव माने जों दख'ना सा थावसिखौ नांथारगौमोन आरो गोदोनि समावहाय।
औ औ
थावसि गैयाबानो माने हाबा बा बे खेराइ फोरबोखौ खुंनो हायामोन आरो गोदोनि समाव नै। दानिब दानि समाव मा होनो खेराइ फोरबोआव दख'ना थावसि नांथारगौ आरो माने गोद दानि समाव आरो हाबाबा हाबा खे हाबाफोरावहाय आरो जों ओं। माने दाना दख'ना औ। ओ आरो खायसे खायसे ओनसोल लाना ओनसोल माने दख'ना थावसि गाननाय इफोरखौ नुवा आरो माने दख'ना बिदन बा गोमो दख'ना बइफोरबायदि गाननायखौ गाननानै हाबा दाननाय बइफोरबायदिखौ नुनाय जायो आरो औ। दा नोंसोर उनथिं माने माबायद दि इफोरनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा माने फोरबोफोराव बा हाबाफोराव माबायदि दख'ना इफोरबायदि गाननो बिनि सायाव।
जोंनियाबो बिदिनो सेमानो आरो एखेआनो माने। जोंनाबो हाबा खेराइबाथाय माने दख'ना थावसिखौ नांथारगौ। दख'ना थावसि नङाब्ला हाबाखौ दाननो हाया बेबायदि आरो।
ओं माने गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखाबाय
औ औ औ आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो दाबो बोगासिनो दङ लाबोफागासिनो दङ बे हारिमुखौ आरो जोंनि बेनिफ्राय आरो दानि दानि मुगानि गाननाय जोमनायखौथ' नोंथांमोना बयबो मिथिगौआनो। माने हाबा ना फुजा मेला बेफोरबायदियाव माने दिन्थिनो थाखायल' जोङो दख'नाफोरखौहाय गाननाय जासै आरो।
औ माने अबबाफोर थांबा माने बाहेरयाव माने गुबुन जायगाफ्राव माने थाङोबा माने न'निफ्राय एसे जो ओंखारलांब्रानो माने गुबुननि गुबुन द्रेस माने दख'ना ओ दख'नानि अनगायै माने गस्ला लंपेन्ट बेफोरखौ गान्नाय नुसै आरो जोङो।
ओं सुरिदा औ सुरिदार जिन्स बेफोरखौ गाननाय नुनो मोनो आरो गोलोम बोथोरावहाय गोलोम बोथोरनि गान्नायाबो दानिया माने सिगांनि रुजुनायावहाय गोबां फाराग दं आरो। जोंना जोंनि आइजोफोरा बर' आइजो जोफ्राथ' सिगांनि समफोरावहाय दख'ना उल जि जोमोमोनना सुवइटारनि जायगायावहाय उल जि जोमोमोन।
दानियाथ' आरो सुइटार सुइट टाराबो माने बुहुद मा होनो गुबुन गुबुन रोखोमनि ओंखारो ओं।
गुबुन गुबुन रोखोमनि गुसुं गुसुं सुवेटार दङ। गोलाव सुवेटार दङ आखाइ आखाइ मुजा दङ। थिं मोजां दङ गोदोनि समावथ' बेफो
बेफोरबायदि गैयामोन माने दा मा होनो गानोबाबो माने गाव गावनो दाना नै जि उल बेफोरखौ गाव गावनो दानानै जि जोमोमोन आरो इन्दिनि जि मा होनो ओ जि उल इफोर हाय माने गाव गावनो दानानै गानोमोन आरो गोदोनि समावहाय दानियाथ' इफोरबायदि जि जोमनायखौनो जों नुनो थांलि आरो माने अबावबा थांङोब्ला माने न'आव थाब्लाबो बाहेराव थांबा माने सुइेटार बेफोरबायदि गाननायखौ नुनो मोन
औ औ औ औ बेनिफ्राय आरो गाननाय जोमनायनि खोथाखौ रायज्लायनाय सावरायनाय लोगो लोगो जोंङो ओ दानाय लुनायाबो फैयो नालाय गोदोहायथ' दानाय लुनायाबो गोबां बिबांनि बारामोन दाबो बारा बाराया खिन्थु गोदोनि बायदि बाहायला आरो दानि मानसिफ्रा
माने गोदोनि बायदि जोंनिया माने उम बेफार खालामो गोदोनि समाव माने बेफार फालांगि बेफोरबायदि खालामामोन आरो खालामबाबो माने खम बिबांनि आरो खम फो फैसानि खम रांनि बेफोरबायदि लायोमोन दानि समाव माने
अ
जानाय लुनायफ्राबो एसे खम जालांबाय नालाय आरो जोंनि मा होनो आखाइजों दानाया एसे गोबावबो सम लायो आरो खस्थ'बो खस्थ'आबो बांसिन जायो नालाय बेनिखायनो माने दामफोरा बांसिन जायो ना नालाय एनिखायनो बांसिन मानसिफ्रा माने बै मेसिनाव दानायखौ गानो आरो माने खम बेसेनावनो मोनो नालाय बे खायनो बै मेसिनफ्राव दानायफोर खौ गानो आरो दानि गोदान मुगानि ओंखारनाय जि जोम बेफोरखौहाय जोमनाय गा-गाननायफोरखौ नुनो मोनो आरोना।
औ औ औ आरो सिगांहाय दानाय लुनाया दाना गाननाय जोमनायखौ माने बायनो गोनांथियानो जायामोन। गोदोहाय सिगांनि समफ्रावहाय न'खरफ्रामबो माने रोंखा राखामोन आरो दानाय लुनायफोरावहाय आइजोफोरा। बेनिखायनो बारा गाननाय जोमनायफ्राबो बांद्राय एसे बेफार फालांगि दानि बायदि सोलियामोन आरो दानि मानसिफ्रा मा जायो दानाय लुनायावहाय माने गोसो जला गोसो गोसो जाया माने। बेनिफ्राय एसे समायना नुयोब्ला साननैसो खौ बायसिगोन रांखावरिनि आंखाल गैया नालाय। दानि मुगानि औ गोदोथ' बेफोरबायदि बारा एसे थाखा फैसानिबो माबा गैयामोन।
माने रांखावरि आरजिनायाव माने एसे खममोन आरो। गोदोनि समाव माने थाइसे थायनै थायसे थायनै रां खामायनोबा माने माने बारा भेलु गैयामोन होननांसिगोन गोदोनि समाव नै दानिया माने थायसे थाइनैया माने ओरैनो दैयाव थांगारनाय बायदि। सो माने। ओंखाय माने फैसा ओं रां खरसा खालामनोबो गिला नै दानि दिनाव माने नै दिनै थांबाय गाबोननो फैफिनगोन इदि होननाय बायदि आरो दानि दिना। उम।
खरसाया जेसेबां जायो फैनायाबो मोननायाबो एसेबांनो मोनफिनो नालाय बेनिखाय
औ। ओंखायनो खरसा खालामनोबो गिला आरो दानिया।
औ औ।
दानिया आरो मा होनो दानिया बांसिनानो जि इफोरबायदि न'फ्राव गामि गामिफ्राव जि दानानै गाननाय बा दख'ना बा गामसा मा होनो दख'नाफोरखौबो दानायखौनो नुवा मा होनो गामसाफोरखौ माने सोरबा सोरबा न'खराव गाव गावनो दानानै गाननाय जायो। गाननायखौ नुनो मोनो। माने दख'नाफोरखौहाय इफोरबादि गान
औ औ फ्रायानो औ औ फ्रायानो माने बेफोरबायदि। दानाय दानाय दख'नाफोरखौ दानिया मोजांसो मोनला। माने एसे थाइट जायो नालाय ना माइदि दायो जों माइदि। गानोना बायनाय बैफोर मायदिफोरबायायदि जायो आरो। ए।
औ।
ओमफ्राय आरो खुन्दुंफ्राबो बिदिनो थाथजों
माने ओं।
ओं खुन्दुंफ्राबो बारा एसे माबा जाला मेचिनजोंबासो। ख्रोब ख्रोब जायो इदि। जाहैबाय। ओ बेनिफ्राय आरो माखासे डिजाइन। दानि मानसिफोरा बेफोरबायदि आगर आखाइ सिगांनि बादि आगर आखाइ एरनो लों रोंला बेनिखायनो माने दानायाबो खम जाबाय आरो। लांदां
ओं माने दानिया रोंला गोदोनि मानसिफोरा जेरै मा होनो आगर एरनानै दानो दानो रोङो गाननो रोङोमोन ओमफ्राय नै दानि दिनाव माने दानि सुबुंफोरा माने दानि आइजोफोरा माने बेफोरखौ रोंलानो होननो हायो आरो माने। दानिया आरो नखर नखर गोदोनि बायदि गोदोनि बायदि नखर नखर मा होनो खाठसालि। बेफोरबायदि नुयोमोन ना नै दानि दिनावहाय ओं नुुनोनो थांला आरो दानि समाव। बेनि थाखायनो माने। बायनायफोरखौनो दानानै मा होनो बायनायफोरखौनो बायनानै गाननाय। जायो आरो जेनेबा मेसिनफ्राव दानाय बेफोरखौ। खौहाय आं। माने दानोबो। नआव दानोबो सम नांगौ नालाय माने मानसिफ्रा समखौ होनो हाला होननानै। माने दिनै। फैसा मोनबा गाबोन बायनानै गाननाय। बेफोरबायदि जाबाय आरो।
समनि थाखाय माने बुहुत आंखाल जानानै।
दख'ना गांसे दानो थाखाय साननै बा सानथामैफोरबायदि सम लायो नालाय। बेखायनो माने। बायनानैनो गानगोन बिदि होननाय जायो आरो दानिया। नोंथांमोननिथिं दा मा होनो। बेफोरबायदि दखनाफोर मा होनो दानाय बा इफोरबायदि जि दानानै गाननाय बेफोरखौ नुबोयो नामा दानि दिनाव।
दखनाखौथ नुलिया खिन्थु गामसाफोरखौहाय दानानै गाननायखौ नुयो आरो। नुनो मोनो माने बायनानै गाननाया एसे मा होनो बेखौहाय। रोजा रोजा नङा माने। गोबा जायै जाहैदों दह यो माने थाफ्लिथिं।
औ औ दा जोंनिथिंबो बिदिनो आरो माने। दखनाफोरखौथ दानाय नुला ओमफ्राय ओरैनो गामसा बा बिहु फालि बा ओरैनो मालाबा गोसो जानानै फास्रा दानाय बेफोरदिखौ नुयो आरो दखनाफोरखौ आरोखि दानायखौ नुखाथारला आरो दानिया जोंनिथिंजायबो।
दे होमब्लाा नोंथां। नोंथां समाबो जोंना जाबायना बेखिनियावनो दोनथनोसै दे।
गोजोननाय थाबाय